औ नों
औ नोंथाङा ओरैनो फ्रि दोंबा नोंथां?
औ नोंथांजों आं मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो थाखाय नोंथांखौ कल हरदोंमोन नोंथां। अ हेल' औ नोंथाङा दा होनबा फोरमायनो हागोन नामा जोंनि बर' बर' हारिनि जानाय लोंनायनि बागै नोंथांनिसे
फोरमायनो हागोन दा जोंना जोंनिया बर'फोरनि जानाय लोंनाय होनोब्ला जों बुंनो थाङोब्ला अमा सबायजों साम'जों साम' आरो अनलाजों आरो बिदिनो बेबादि नाफाम
नंगौ नोंथां नंगौ।
अमाजों दाउजों बेखौनो फोरमायना होनोसै आरोना।
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
जेरै जों अमाजों दाव। अनलाजों दाउजों जानो थाखाय जोङो गिबियावनो गिबियावनो जोङो अन
दैयाव सोमखांनायनि उनाव जोङो बेखौ दैखौ जेनेबा थिखांनानै आरो दैयाव सनखांनायखौ जोङो बा मिक्सार सिक्सार बेफोरावनो जोङो गुन्दै खालामनो हायो। गुन्दै खालामखांनायनि उनाव जोङो जेनेबा जोंनिया जे गुन्दै खालामखांना लाबोनायनि उनाव जोङो सारायखौ अराव बहायनानै जों बेयाव जेरै जेरै थाव एसे एबा थाव होखांनायनि उनाव जोङो गोबां एबा मस्ला मस्लि होनानै जोङो दै होनानै बेखौ फुदुं खांनायनि उनाव जोंना बेयाव दैया जेनेबा गुदुं जाबोब्ला जों बेयाव होखांनायनि उनाव जोंहा होखांनायनि उनाव जोंना मा होनो बेखौ होखांनायनि उनाव जोंना जेनेबा मोजाङैनो गलि लांनाय रसम बेनि उनाव जोङो गलि लांखां नाय उनाव जेनेबा बे जोंना एवफ्रामना दोननाय बेदरखौ जोङो दाउखौ एवहोयो आरो ना
नंगौ नोंथां नंगौ।
खांनायनि उनाव जों बेखौ दसे सम मोननो थाखाय खोबनानै दोनो। दसे उनाव बियो जानो थाखाय थियारि जायो आरो ना।
नंगौ नोंथां नंगौ।
गोबां दाउजों अनलाजों दाउजों होनबा जोंनिया जोबोद गोथाव होननानै मिथियो आरोना। नोंथाङाबो दा जोंनि बर' जैरै नाफाम बानायनायनि सायाव
नंगौ नोंथां हागोन नोंथां। दा नोंथाङा नाफामनि बागै सोंदेरोब्ला आं नाफ बिफांनि बागै एसे खिन्थानो सानो आरो ना नोंथांनो दा जों नाफाम नाफामखौ जोङो बानायना जानो गोनांब्ला जोङो गिबियावनो जोंनो थास' थास' थास'नि बिलाइ बेखौ जोंनो नांगौ नांगौ आरो ना नोंथां। दा जों बे थास'नि बिलाइखौ जोङो ओ बा रि नङाब्ला जोङो हाथाय बाजाराव बायनानैबो मोनो आरोना बै हा थाय बाजारनिफ्राय मोननाय थास' बिलाइखौ जोङो लाना फैनानै जों बेखौ मोजाङै हानानै जों सुना लाग्रोनांगोन आरो ना। बेनि उनाव जों जोंनाथ' जों नाफामखौ दैज्लां दैज्लां बोथोराव बर' हारियाव गोबां बायनाय नुयो आरो दा जों दैज्लां बोथोराव मानो बानायनाय नुयो होनब्ला जों दैज्लां बोथोराव जोंना गोबां अखा अखा हानायाव जोङो ना फिसा ना फिसा मोनो आरोना ना ना फिसाखौ जोङो दुब्लि नङाब्ला जोङो हाखर बायदिसिना दैमा बिलोफोरनिफ्राय लाना फैनानै
औ
जों बेखौ सान्दुङाव मोजाङै बासिनानै सुनानै जोङो सान्दुङाव फोरानना दोनो आरो ना। बेनि उनाव बै फोराननाय नाखौ जोङो बै हाना दोननाय थास' बिलाइ थास' बिलाइयाव जों मोजाङै देनानै गुन्दै गुन्दै खालामनानै जों बेखौ खारै रोसि एसे खारै रोसि एसे होनानै जोङो बे हासुं नङाब्ला जोङो बायदिसिना उम बथल बेफोरबायायदियाव सोना दोननानै जों बेखौ गोबाव सम जेरै मास मोनसे उम नङाब्ला जोङो मास मोनसे खावसे जोङो दोननानै बेखौ फेसेव नांगोन। जाहाथे बै मोजाङै गुन्दै जानानै बेनि मो-मोदोमनाया जायो बेबायदियैनो दा जों बेखौ जानो गोनांब्ला जोंङो दिहुननानै एसे एसे सारायाव गुदुं खालामनानै जोंङो बेयाव कारैबो एसे एसे होननानै जोंङो बेखौ दानाय जायो आरो नोंथां बेनि अनगायैबोथ' जोंनाव गोबां जानाय लोंनाय दंबावो जेरै
जोंनाथ' गोबां जेरै दा बुंनो लाटा एम्फौबो जोंङो बा नो थाखाय जेनेबा लाथा एम्फौनि बागैथ' आंहा एसेबां रोंगौथि गैया आं जा रोंगौथि दं जोंनियाथ' नै दा लाथामौखौ नुनो मोनो नांआ होमबा लाथा एमफौआ जोंनि या जेनेबा सिखिरि सिखिरिया जों बै दैना गालाङो आरो बेखौ
नंगौ नंगौ
जेनेबा जोंङो लाना फैयो लाना फैखांनायनि उनाव जों बेखौ न'आव जेनेबा जोंङो जेनै इन्दि बिलाइ होनना मिथि नोंथाङा बेखौ बेहा बे दोनो आरोना जोंङो जेनेबा बे इन्दि बिलाइखौ इन्दि बिलाइखौ जोंङो जेनेबा सोलाय बे जायखौ जों फिथोब होनो खालांनायनि उनाव जोंना बेखौ अब्लानो जों मिथियो आरोना लाथा एमफैआ जानो जाबाय होननानै होमबाना जों बेखौ जिरख'नो होमबाना जों बेखौ जिरख'नानै लाथा एम्फौखौ जायो आरोना जोंङो जाना औ जेनेबा संनानै जायो बेनि अनगायैबो जोंङो ला बेनिफ्रायबो जोंना लाटा एम्फौआ गोबां जों गोबां बेसेन दामाव फानजायो आरो ना लाटा इमफै जों गोबां जायगायावबो फाननो हायो जेरै लाथा एमफैखौ फाननानै गोबां रां मोननो हायो
नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ
नंगौबाबो बिदिनो मोनसे सायाव माबा मोनसे
औ हागोन नोंथां दा जोंङो थास' थास' बिबारजों अमा बेदर बेखौ आं नोंथांनि एसे फोरमायनो सानदों आरो नोंथां दा जों थास' थास' बिबार होनबाथ' जों थास' बिबारखौ जोंङो ओम बारि नङाब्ला जों थास'
औ
थास' बागानाव जों मोनाय थास' बागानाव जों मोननाय जायो आरोना नोंथां दा जोंङो बै थास' थास' बागाननिफ्राय जोंङो बै थास' बिबारखौ जोंङो लाना फैनानै बेखौ जोंङो मोजाङै सायनांगोन जाहाथे बे बेनि सिंङाव थानाय
बेगरा जों बेखौ मोजाङै बासिनानै बेखौ जोंङो मोजाङै सुनांगोन सुनायनि उनाव बेखौ ओ सिखा सिखा नङाब्ला जोङो दाब बा बायदिसिना जों हानानै जोङो गुन्दै गुन्दै खालामना लांखांनायनि उनाव जोङो अमा बेदर अम अमा बेदरखौ जोंथ' न'आवनो न'आवनो मोनो आरो नङाब्ला जोङो बेखौ हाथाय सक बायदियावबो जोङो लाना फैनाय जायो आरो नोंथां।
औ नंगौ।
बै लाना फैनाय अमा बेदरखौ जों एसे एवफ्राननानै बेनि उनाव जोङो हाना दोननाय जों थास' बिबारखौ सारायाव थाव होनानै जोङो एवना लानानै
औ
बेयाव बेयाव दै एसे होनानै जोङो बेखौ गुरै खालामना लायो बेनि उनाव बेनि उनाव जोङो गुरै हामना लानायाव खामनायाव जोङो दै होनानै बेखौ गोदौ होनानै गोदौ होनांगोन‌ जाहाथे बै थास' थास' बिबारा गुन्दै गुन्दै जायो बेनि उनाव जों खारै एसे एसे होबावनांगोन बेनि बे गोदौबाय थानायनि उनाव जोङो अमा अमा बेदर एवफ्रामना लानायखौ जोङो बेयाव होनांगोन बेनि उनाव जोङो बायदिसिना जेरै जेथ मस्ला जेरै जिरा सामब्रां गुफुर फानलौ संख्रि बायदिसिना जोङो होनानै बेखौ। गोदौहोबाय थानाय उनाव जोंना जेब्ला हौ ओम। अमा बेदरा जोंना मोननाय बायदि गुरै जायो अब्ला जों बेखौ खांना जानाय जायो आरो नोंथां।
औ नोंखौ।
औ नोंथा नोंगौ नोंथाङाबो मोनसे जायखि जाया ओ जानायनि सायाव फोरमायनो हाबावगोन नामा नोंथां औ।
नों थाङाबो मोजाङै बुंनो आरो बेनि जोंनिया। नोंदा सबाय जों दावजों संनाय इसे फोरमायना होनोसै।
औ नोंगौ नोथां नोंगौ।
सामखौ जोङो जेनेबा हाथाय बाजारनिफ्राय बायना लाबनो हायो बा नङाबा जों न'नि। फुख्रि हाखर फोरावबो मोननो हायो आरो ना।
नोंगौ नोंथां नोंगौ।
बेखौ जोङो सामुखौ जेनेबा फुख्रि हाखर निफ्राय दैखांनायनि उनाव जोंना सामुंनि जोङै बेयाव मोनसे बाइकि थायो आरो ना। बेखौ जोङो सेखाजों दानखयो गाख'खांनायनि उनाव जोङो साम'खौ। साम'खौ जोङो जेनेबा मोजाङैनो दैयाव रुग्रोना लायो जोङो रुखांनायनि उनाव जों जोंना जेब्ला साम'नि गाज्रि बेसादफ्रा गलाङो बेनि उनाव जोङो सबायखौ सबायखौ जोङो सोमना दोननानै जों बेखौ बायो आरो ना। सोमना दोन्नायनिफ्राय दैखांङो। बास सोमा लाफानो खायसे साफायै सुनानैबो ओमबायो बेनि उनाव जो जोंहा जोङो थावखौ होगोरनानै सबायइखौ संना लाग्रोयो आरो ना। थावखौ होग्रोनानै थाव एबा जेरै पियास रुसुन मस्ला मस्लिफोरखौ होना जोङो। बेखौ मोजाङैनो सबाइखो एवग्रोना लाखांनानै जोङो दै होयो दै होखांनायनि उनाव जों जोंना जेब्ला दैहोखांनायनि उनाव जेब्ला जोंनिया दैया गोदौहांयो एसे बेयाव ओ अ दै सबायाव दै थांनायनि उनाव जोंहा जेनेबा एसे बियो गोदौफुबा जोङो साम'खौ होयो आरोना। सामुखौ होखांनाय सामुखौ होखांनायनि उनाव जोंना जा जोङो दसे खमाय बेखौ मोजाङैनो गाहामैनो मोननो होयो। मोनहोखांनायनि उनाव जोंना सामुआ जाजो जानो हाथाव जायो आरोना।
नंगौ नोंथा नंगौ।
फोरबो दिहुनो आरोना।
दे होमबा न' नोंथां जोंना समाबो थुगंबाय दोनथ'नोसै नामा। दे